हेल'
औ
जों दायो बिफां लाइफांनि सायाव सावरायफिनसै ना
औ
औ बिफां लाइफां बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायोआनो बिफां लाइफांनि अनगा मानसि सुबुं हारियाथ' थांना थानो हाखायाना ना नोंथां
बिफां लाइफांआनो जोंनो बिफां लाइफाङा आरो जोंनिफ्राय एंगारनाय मैला हांखौ बोनानै लायो।
औ
बिफां लाइफाङानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो एंगार हायै। बिफां लाइफांखौ बेखौनो सानसेयाव फांसेबाबो गायनांगौ होननानै बुङो जों दायो।
उम
बिफांजों आरो गोबां मुवा बेसाद बानायना लानो हायो जोङो जेरै न' बां लुनायाव
औ।
टेबोल सियार बायदिसिना जिरायग्रा बानायना लानो हायो
लामा सामा दालां मैया बानायना लानो हायो आरो जोङो जेरै सिखा रुवा बिखुंबो बानायनो हायो गोबां मोजां मोजां बेसाद बानायना लानो हायो जोङो
औ।
जेरै जि दाग्रा हिनजावफोरनि बुहोबब्ला जि दाग्रा थाद गान्दै माखु साल बानायना लानो होनजायो आरो जोंहा बानायना लानो हायो ओंखायनो बिफखौ सानसेयाव बिसेबाबो गायनांगौ होननानै जों सानो ओरैनो नोंथांनि ओनसोलाव बिफां लाइफांखौ लानानै दा माबायदि फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनि ओनसोलावथ' दा बिफां लाइफां दाननायफोरा जोबोद बांलांनो हमबाय उम गायनायनि अनगायै ओ दाननायफोरासो बांलांनो हमदों आरोना जों उम फिउचाराव जों उनाव मोजां मोजाङै थांनानै थानो थाखाय जोङो दंफां लाइफांफोरखौ जोङो बासायनाया जोबोर गोनांथार आरो दंफां लाइफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो
हेल'।
औ नोंथांनाव आरो माबाफोर आइडिया दंबाव नामा सोंनो गोनां
जों बिफां लाइफां गायनाय दङब्ला जोंनि मैल' बिलाइफोर मोननानै जेनेबा फाननो हानाय जेरै साहा साहा बिफां गायनानै जों साहा आबाद मावनानै गोबां आरजिनो हायोना
औ-औ नंगौ।
बिफां लाइफांनि फिथाइखौ जों फाननानैबो रां मुलाम्फा खालामनो हायो। मोनजायोबो बिदिनो गोबां बायदि मैया बिफां लाइफां गायनांगौआ जोंनि जोबोद गोनां आरो बेखायनो बेखायनो जों बिफां लाइफां फोजोबस्रांनायनिफ्राय रैखा खालामनाया जोंनि साफ्रोमनिबो बिबान होनजायोना बिथां
औ नंगौ।
खथि मोनसे बिफां लाइफाङानो ओरैनो दानि ओनसोलावबो बिफां लाइफां दाननाय फोजोबस्रांनायनि होबथानायनि जेबो राहा लामा गोया नामा नोंथां?
उम जोंनि ओनसोलाव थ' दा बिदि ओ जेबो राहा लामा लानाय जाथ'वाखै होबथानायनि
औ। बिदिबा नोंथां गय बिफांफोर गायदों जानांगौ नोंथांनि ओनसोलावबो
औ गय बिफांखौथ' जों गायो
औ गय बिफां गायनानैबो बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै गयखौ जों ग बेयाव फिथाइ गोमोनखौ फुलि जगायजेननानै फुलि जगाय खांनानै जेब्ला जों एसे देरदोखोन देरो अब्ला जों बेखौ सायस गायस्लायनानै आरो एसे फेदेरबावनाय जायोना नोंथां। गय
ग'य बिफांखौ जों बिदिनो गायस्लायनानै बोसोरनै बोसोरथामसिमा नेनानै जोंङ
गय बिफांनि फिथाइखौ जेरै
गय बिफांनि फिथाइखौ जों फाननानै रां मुलाम्फा खाम खालामनो हायो। बिदिनो गुबुन बिफांफोरखौबो अनेक मैल'मैल'मानि गोनां गां
फानि बिफां दङ जों बेफोरखौ दा नसारिफ्राव थांनानै बायना लाबोनाय बिफां लाइफां गायना लानाया जोंनि थाखायबो जोबोद गोनां आं सानो नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बिफां लाइफां सानफा एफा गायनायखौ फेहेरलांगोन होननानै नोंथाङा औ।
औ। औ नंगौ। दंफां लाइफां बुङोब्ला जोंनि दंफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि जिनिसफोर बानायनो हायो जेरै उन्दुग्रा जाहैबाय जिरायग्रा। बिदिनो न' बां लुनायावबो जों बाहायो नोंथाङासो नोंथाङा दा बावैसो बुंलांबाय जेरै न' बानायनायाव बाहायो जोङो जेरै खोरखि दर्जा बेफोरबायदि बानायनायाव
औ
आरो गोदो जों थेला गारि। बेफोर बानायनायावबो जों दंफांनि हेफाजाब लायोमोन आरो दंफांजों बानायोमोन।
न गउथ
औ जेरै जों बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ सामथायाइ मोननानै जों बेफोरखौ फाननानै। रां आरजिनो हायो रां आरजिनानै जों गावनि नांगौ बेसादफोरखौ बायनानै लानो हानाय हायो आरो ना
हयार दाम।
जेरै दा औवा दंफां औवानिफ्राय जोङो जेरै माइ आबाद मावाथाय। जो औवफ्राय जों बेरा दुमफनानै जों बोरमा मोसौ बेफोरखौ हाबनो हायनि थाखाय जों जेरा दुमफिननाय जायो। आरो औवानिफ्राय जोङो लिरग्रा जेरै बहि बेफोरखौ जोङो औवानिफ्राय मोननो होनाय जायो।
मगलथा
औ जेरै दा गय बिफां गय फिथाइनिफ्राय जोङो गय फिथाइनिफ्राय खालारबो बानायोना आं खोनानो मोन्दों।
नंगौ नोंथां नंगौ
हेल' औ।
औ नोंथां।
नोंथांनाव माबाफोर आइडिया दंबावो नामा दंफांनि सोमोन्दै।
दंफांनि सोमोन्दैथ' नोंथां। गोबां मुलाम्फा होनजायोना दंफां गायनायानो जोंनि मोनसे। जोबोद गोनां। जिउ नांला मा दंफां लाइफां अनेख दंफां दङ जों बुंनो थाङोब्ला जों सिगुन बिफांफोरखौ फांसे फांनै गायनानै लानो हायोबा जों बेखौ गोरलैनिफ्राय जेरै मानसि फिसाखौ आबदाल लायो जों दंफां बिफांफोरखौबो गोरलैनिफ्राय मानसि फिसा बायदि आबद लायै लायै जेब्ला देरगोन अब्ला बेनो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनां मुलाम्फा खहाफोरखौ सुफुंनो हानायबो जाहैयो। नंगौना नोंथां जोबोद गोनां नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जों सुफुंना लानो हानो हानाय जाहैयो बेफोरखौ फाननानै बेखायनो साफ्रोमबो न'खराव गामि ओनसोलाव बिफां लाइफां गायनानै जिउनां लामाखौ सोरखिलांनो थाखाय बयखौबो बिफां लाइफां गायनो आगबारिनायखौ आं मोजां सानो नोंथां। बिफां लाइफांजों जों अनेक बानायनो हायो।
औ
गोबां मुवा बेसाद लानो हायो आ ओमफ्राय बावसाय आगोलाव बुंदों औवाजों जों गोबां मुवा बेसाद बानायना ला नो हायो जेरै बारि बागान दुमनाय औवाजों जों बहि पेपार बानायनो हानाय गोबां सुबिदा दङ जोंहा औवा होनोब्ला जों लुनायावबो औवाखौ नांथारगौ। जेरै सानद्रि सानद्रि संग्राय जेखाइ खबाइ हेबनाय न' इन्जुर दुमनाय बायदिसिना माने गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जों औवाखौ जेरै औवाजों जोङो गिसिबबो बानायनो हायो।
नोंगौ
लामा सामा दालां बायदिखौनो जेनलाब हेबलाबायनोबो हायो औवाजों।
बेखायनो आंनि थाखाय औवा बिफां लाइफां बायदिसिना बिफां लाइफाङानो माने एंगारनो हायै आरोना बेखायनो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव बिफां लाइफां गायनाया जोबोद गोनांथार आरो
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिफां लाइफांखौ लानानै आरो माबाफोर खिन्थाबावनांगौ बुंफोरबावनांगौ दङ नामा नोंथां?
उम बिफां लाइफां औ दाबो जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थायो बे बिफां लाइफांजों जेरै न' बां बानायनाय बेफोरखौ आं नुनो मोनो दाबो। गामि ओनसोलाव उम दा जोङो न' लुनो थाखाय जोंनि ओ औवाया जोबोद गोनांथार। आरो दंफाङाबो जोबोर गोनां जोंनि न' बां लुनो थाखाय। थाग्रा जायगा बानायना लानो थाखाय। औ बेफोर गैयाबा जोङो माबायदि न' बां लुनो हागोन बेफोरखौ गोनांथार आरोना
गोनांथार नोंथां ओ
औ
मानसिनो थांना थानो थाखाय औ दे
बयनिबो थाखाय एगारहायै गोनांथार होनजायो ना नोंथां बिफां लाइफां फाङा बिफां लाइफां होनोबा आरो बयनिबो थाखाय माने जोबोद गोनां खहाफोरखौ सु फुङो आरो नंङा होमबा नोंथां नांगौ मुवा बेसाद फोरखौ जों बानायना लानो हायो।
औ।
बिफां गैयाबा जो आरो बोरै बानायगौमोन बेखायनो बिफां-लाइफांआ जोबोद गोनां आरो एंगार हायै गोनां होनजायोना? बेखायनो आं सानो नोंथांनि ओनसोलावबो बिफां-लाइफां गायनायखौ आवगायलांनो आगबारिलांनो थिननाय सैथोना नोंथां? जेब्लायबो बिफां लाइफांखौ जों गायनो ओन्दै-ओन्दैनि जाखांफुनाय बिदा दा फंबाय बारिलांनो बिफां-लाइफांखौ जेब्लायबो जोथोन लाखिनो थिननाय नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि आवगायलांनो हागोन ना नोंथां?
हेल' नोथां हेलौ। बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां? समनिबो आंखाल। खोनाला नोंथां?